हेलौ औ औ खोनादों।
अ बिदिब्ला बे समाव जोङो दान्दिसे सम ओ जोंनि जि समाज जोंनि जायगायाव जिबायदिहै सावरि बा बादालि बिनि जि लोगो लाज्लायनानै गुबुनखौ सहाय खालामनाय बे खामानिखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुबोबाय थादों। नाथाय दिनैनि दिनाव बियो एसेब्लाबो ओ बिबायदि सावरि बा बादालि गुबुन खौ हेफाजाब खालामज्लायनाय बे खामानिखौ एसेय बांबो दिनैनि दिनाव नुनो मोनलिया जोंनि समाजफोराव राय जोफोराव गोदोनि समाव जों जेब्ला नायगोन गोबां समावनो बिबायदि सोरहाबा फोर हाबा जायोब्ला बा हाबाल नङा नाथाय जेब्ला खेथिफोर खालामगोन दुब्लियाव माइ गायनाय बा हालेवनाय बेफोरबायदि खामानि फोराव गोबां समावनो गोदोनि समाव बिबायदि सावरि बा बादालि गुबुनखौ हेफाजाब खालामनाय बे गावब गाव गामिनि जेसेबां नखरफोर दङ लोगो लाज्लायनानै बिबायदिनो गावजों गाव हेफाजाब खालामज्लायनाय बेबायदि खामानिया दङमोन आरो गोबां बेबायदिनो सहायफोरा जायोमोन जों जेब्ला नायो बेबायदि नु नो मोनो। दा दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोंनि समाज फोराव बिबायदि एसेबांबो बि बिदिखौ नुनो मोनलिया। दा नोंथाङा नों नोंथांमोननि जायगायावबा बा माबायदि होय बेफोरो सोलियो? सावरि बा बादालि बे गावजों गाव लोगो लाज्लायनाय बे खामानिया माबायदि नोंथांमोननियाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ने?
औ औ हागोन नोंथाङा जेखौ बुंलांबाय बेफोर थारैनो सैथो बे सावरि बा बादालि बियो दानि दिनावहा जोंनिथिंबो जेरै नोंथांमोननिथिं खम जालांबाय होननानै बुंदों दाबो जोंनिथिंबो बेबायदिनो खम जालांनायखौ जों। नुनो मोनो। खालि हाबा खेराइब्लाल हाबाफोरनि समावल माने बेबायदि ज ज बन सिननाय बा आइजोफ्रा माइरं जावनाय बेफोरखौलसो नुनो मोनसै गोदोनि दिनावब्ला जि आबै आबौमोन आ। बुंबोनाय बा खोनथा बोनाय।
बुंबोनायबा खोनथाबोनाय औ। गामियानो बेबायदि लोगो नांनानैया खोथिया फुनानै
हाबा खेराइ बा माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोब्ला हाबा फारिफोर जायोब्ला बेफोराव मा। माने जमा जमायै थांनानै बेबायदिनो सावरि जानाय बेबायदिया माने गोदो बांसिन दङमोन होननानै।
होननानै मि
जेब्ला जि सावरि बादालि बे गोदोनि समाव जिफोर दङमोन बियो माने जोबोद सहाय खालामोमोन आरो मानसिफोरखौ हा। माने थाखा फैसा लानानै खम खरस जायोमोन बेबायदिनो मानो होनब्ला
मानो होनब्ला जोंहानाव जुदि दिनै मावफैदोंब्ला।
मावलायबाय थानाय।
थानाय जायोमोन बेनिखायनो माने थाखा फैसा
जि सावरि जालायनाय बिनि गेजेरजों आं मोनसे नुयो जे खौवसेथि ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे खौसेथिखौ नुनो मोनोमोन गावजों गाव अन लायनाय बेबो नुजाथियोमोन नाथाय दानि दिनाव हा जि खम जाबोबाय ओ बेबायदिनो फैसाफोरजों मावहोनाय उम्म बेफोर बायदिया सोलिबोबाय बिनि थाखायनो माने गोदो जिबायदि खौसेथिखौ नुयोमोन जि अनज्लायनाय बे खौ नुयोमोन दानि दिनाव बेफोरो खम जालांनाय गावबा गावनि खामानियावल बिजि ज-जानाय बा बेस्थ जानानै
नांगौ समावल रायज्लायनाय ओ बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबाय ओ बिनिखायनो जि खौसेथिखौ जुदि नांगौब्ला ओम गोदोनि जि सो ओ सावरि बादालि बियो माने जोबोद गोनां होननानै आं सान सानो दायो आरो
दायो आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा? औ नोंथांङा बिनि सोमोन्दै जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंदोङो माबायदिहै बे सावरि बा बादालि बे जि लोगो लाज्लायनाय गावजों गाव खालामज्लायनाया माबायदिहै खौसेथि बेयाव बियो नुजायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जे अननाय दङ अनज्लायनाय दङ बे नुजायो नाथाय दिनै गावबा गाव बेस्थ'थानि गेजेरजों दोनै बेफोरबायदि खामानिखौ जिबायदिहै गोदो गोदाय मावबोनाय जायोमोन बिबिदि दिनैनि दिनाव मावनाय एसेबांबो जालिया खालि ओ माहाबाफोर प्रग्राम फारिलाइफोर जेरैहाय हाबा बेफोरबायदि जायोब्लालस फोरो मावनाय जायोस है बेफोराव सहाय खालामफैनाय जायोसै नाथाय गोदो गोदायब्ला थ' साफ्रोमबो गासै बिथिङावबो गावजों गाव सहाय खालामज्लायनाय बे दङमोन। आरो नोंथांङा बेफोरखौ मोजांहैनो बुंनानै ओ बुंदों आरो बेयो जोबोर मोजां बाथ्रा। आं सानदों दिनैनि दिनावबो जोंनि समाजफोराव बेफोरबायदि खामानिया थानो नांगौ आरो बेफोरो थायोब्लासो जोंहा जिबायदिहै दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला जोंङो खेथि खालामनायखौनो होन जेब्ला जोंङो खेथि खालामनायखौ नायगोन दिनैनि दिनाव बे गोरलै नङा सहस नङा मानोना गोबां खामानिफोरा थायो जेरैहाय जेब्ला ओ खिथि खालामगोन दुब्लियाव माइ गायगोन सेथिनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो जोबनायसिम गायनायसिम
औ खोनादोंना?